औ खुलुमबाय नोंथां नोंथाङा मा खालामगासिनो दं दा
आङो दा ओरैनो जिरायनानै दं नोंथां।
औ आङो बर'फोरनि जानाय आदारनि सोमोन्दै नोंथांजों सावरायनो नागिरदोंमोन। सावरायनो हागोन ना नोंथां
हागोन नोंथां सावरायनो हागोन
उम बर'फोरनि गाहाय जाग्रा आदारानो जाबाय ओंखाम ओंखामखौनो जों बर'फोरा गाहाय जाग्रा आदार हिसाबै जायो आरो बर'फ्रा ओंखामजों लोगोसे गोबां आदार बुथुमनानै जाफायो गोदो गोदाय बर'फोरा बारिनिफ्राय मैह बारि एबा अरनबारिनिफ्राय मैहुर खालामनानै हाग्रानि अमा आरो मैनि बेदरफोरखौ जाग्रामोन जायोमोन आरो बर'फोरा दैमा दैसा हाखर हालानिफ्राय ना ना आरि गुरनानैबो जायोमोन बेनि अनगायैबो दाउ हांसो फारौ बेफोरखौ जानो मोजां मोनोमोन आरो बर' हारिया बर'फोराबो गोदो गोदायनिफ्रायनो बायदिसिना मै गं थाइगं जेरै लाइ लाफाफोरखौ संनानै जानो मोजां मोनो जौ जौआबो मोनसे बर' हारिनि मोनसे लोंग्रा बेसाद आरो जौआ बो बर' हारिफोरनि मोनसे एंगारथावनो हायै फेग्रा बेसाद बर'फोरा नाफामखौबो जानानै मोजां मोनो आरो बर'आ मा नाफामाबो बर'फोरनि मोनसे जोबोद जानो मोजां मोनग्रा बर'फोरनि ना बर'फोरनि मोनसे ओंख्रि आरो बेबायदिनो ना बेदरफोरखौ फोराननानै जानायनि हुदायाबो बर'फोरनियाव दङ आरो दिनैबो बर'फोरनि गेजेराव लोंनायनि मादाव जौखौनो
ओ
बां जौखौनो बांसिन लोङो लोंनो मोनब्लाबो हारिनि हारिमु गोहो गोहोम गोग्लैनाय खायसे बर' फोरा जौखौ नागारनो हामबाय आरो बिथांमोना जौनि बदलै साहा लोंग्रा जाबाय बिनि अनगायैबो गोबां बर' मानसि फोरा गाइखेरखौ लोङामोन मानोना गाइखेर लोङोब्ला मोसौ खौ जानाय जानाय होननानै सानोमोन आरो नाथाय गुबुन हारिनि गोहोमाव गोग्लैनानै दिनै बर'फोरा गाइखेर लोंनो हुदा खालामनायखौबो। जों नुनो मोननाय जायो दानि दिनाव गाइखेरखौ लोंनाय जायो आरो गुबुन फारसेथिं। बर'फोरा साहा लोंङो बो हुदा खालामबाय गोदोनि समाव बांद्राय साहा साहा लोंनाय गाइखेरनि साहा लोंनाय बिदि गैयामोन आरो। दानि दिनाव नाथाय फुं जाब्लानो बर'फ्रा बांसिन न' खरावनो साहा लोंनाय गाइखेरनि साहा लोंनायखौ नुनो मोननाय जासै आरो। गुबुन फारसेथिं बर'फोरा गाहायै रुदबनानै जाग्रा नङाबोला बो खारदैजों बांसिन ओंख्रि संनानै जानो मोजां मोनोमोन आरो जेरै अनला ओंख्रै सबाय ओंख्रि ओंख्रि गोबाबफोरावबो। खारै होनानै रुनानै संनानै जानो। बांसिन मोजां मोनोमोन आरो बर'फोरा बर'फोरनि गेजेराव म मस्ला मस्लि जानाय थाव गुबै जानाय बेफोरनि हुदाया। गोदो गोदायनि समाव गैयामोन नाथाय दानि दिनावसो बर'फोरा। बेफोर थाव गुबैजों थाव गुबैफोरखौ। जानाया बांसिन जाबोनो हमनायखौ नुनो मोननायसै आरो बेबायदिनो बर'फोरनि गेजेराव ना बेदरखौ एवफ्रामना जानायनि हुदायाबो गैयामोन नाथाय दा दा। ना बेदरफोरखौबो एवालासिनो एवफ्रामा लासिनो बिदिनो जा जानायखौ नुनो मोनलिया आरो।
जानायखौ नुनो मोनलिया बर'फ्रा गुबै गुबै ओंख्रि होननानै बुङोब्ला बर' फोरफोरनि गुबै ओंख्रि होननानै बुङोब्ला अनला ओंख्रिखौ बुंनाय जायो। अनला ओंख्रिखौ जोङो। माबायदियै सङो होननानै बुङोब्ला गिबि गिबियावनो माइरंखौ सोमनानै दोनग्रोनाय जायो माइरं सोमनानै दोनखांनायनि उनाव। उवाल गायेनखौ रेडि खालामनानै दोननाय जायो माइरं सोबनानै होननायखौ दसे सुखांनानै। खेरखाफोराव दै फसरनो दोननाय जायो आरो ओमफफ्राय बेखौ दोनखांनायनि उनाव उनाव जायो आरो उवालाव गुै उालावन गुन्दै देखां खांनायनि उनावहाय खारै नांगौ जानाय अनला ओंख्रियाव नांगौ जानायफोरखौ जेनेबा दाउ फोर होगोनबा दाउफोरखौ एवफ्रामनानै लाग्रोयो आरो थाव। नि उनावहाय खारै होनानै ग्लब ग्लब गोदौहोयो। बारियानो अनला ओंख्रिनि थाखाय सबसे गोनांसिनथार मुवा आरो बे। खारैखौ होआब्लानो जोंहा अनला ओंख्रिया। थावनाय मोनजाया आरो खारैआनो बिनि थाखायनो सब एसे गोनांसिन मुवा अनला ओंख्रियाव बिदिनो जोङो दाउखौ एवफ्रामना लाखांनायनि उनाव दै हरनानै ग्लब ग्लब गोदौहोखांनायनि उनाव। खारैखौबो हरनानै हरनानै उनावहाय ग्लब ग्लब गोदौफुबाय थानाय समाव अन गुन्दैखौ हरनानै होयो आरो हरखांनायनि उनाव मस्ला मस्लि बायदिफोरखौ हरनायनि हरखांनायनि उनाव खांनाय जायो आरो बेबायदिनो जों अनला ओंख्रिखौ संनानै जानायखौ नुनो मोननाय जायो बर' हारिया अनला ओंख्रि अनला ओंख्रि बर' हारिनि अनला ओंख्रिया मोनसे जि आइटेक मोननाय
ओंख्रि जाहै जाबाय आरो दानि मुगायाव बेनि अनगायैबो बेन
आंनि बुंनांगौआ बेयावनो जोबथ'बाय नोंथाङा। माबा मोनसे सावरायनो गोसो दङमोन नामा नोंथां
अ नोंथ औ नोंथ आंबो आंनो माने बर' हारिनि मा होनो गाननाय जोमनाय दानाय लुनाय एबा अहेना पार्टिनि सोमोन्दै सावरायनो सानदोंमोन नों आां
औ
गफुर माने फराय समनिफ्रायनो गावब गाव गानग्रा जोमग्रा जिफोरखौ बर' आज गावब गावनो दानानै गानो मोनो आरो मिथिंगायाव मोननाय बिफां लाइफांनि बिलाइफोरजों गाब गानानै आरो इन्दि मा होनो इन्दि खुन्दुंआव इन्दि एम्फौ फिसिनानै खुन्दुं लुनानै इन्दि जि बेफोरबायदिनो दानानै लुनानै गानबोदों आरो गोदो गोदाय समनिफ्रायनो जों गाननाय जोमनायखौ मा होनो गावब गावनि थाग्रा जायगा जेरै जानाय लोंनाया गोनांथार थिग बेबायदिनो जोंनि थाखाय सुबुं माहारिनि थाखाय गाननाय जोमनायाबो मोनसे गोनांथार एंगारनो हायो आरो बेखौ जोङो गोदो गोदाय सोदोमस्रि मोननाय समनिफ्रायनो गानबोदों बर'फोराबो बबे समनिफ्राय गाननाय जोमनायखौ बाहायबोदों बेखौ जों मोजाङै बुंनो हाया आरो गोदोनिफ्रायनो गानबोदों होननानै बुंनांगोन आरो गोदोनि समाव बर' आइजोफोरा गोदो गोदाय समनिफ्रायनो बेफोर जिफोरखौ दख'ना एबा जि गानग्रा जोमग्राफोरखौ गावसोरनो दानानै खुन्दुं लुनानै गाब गानानै आगर एरनानै गानबोदोंमोन आरो बर' आइजोफोरा गोदोनिफ्रायनो रोंबोखागौ आरो
औ
आंखालावबो रोङो नाथाय सममनि आंखालाव आरो खम समावनो मोननायाव मोननायनि थाखाय आरो खम सम माबानि थाखाय नो मोननायनि थाखाय बेफोरखौ जों दानानै गाननायखौ बारा नुनो मोनला बांसिन मेसिननि बाहायनाय नुनो मोनसै आरो गोदोनि समाव बर' आइजोफोरा मा होनो इन्दि खुन्दुं मानो खुन्दुंजों इन्दि जि दिहुनो बांसिन इन्दि जिखौनो दिहुनो मोन आरो खास्राबो दिहुनोमोन जि जोमग्रा उल बेबायदि दिहुनो मोनो आरो आथिखालावबो जोङो इन्दि जिनि अनगायैबो सिल्कनि जि बाहायनायफोरखौ नुनो मोनो आरो गोदोनि समाव बांसिन इन्दि जिखौ म होने लुनानै खुन्दुं लुनानै इन्दि फिथोबनिफ्राय मा होनो खुन्दुं लुनानै दिहुनोमोन गाननाय जोमनाय होननानै बुङोब्ला जोंनियाव जोङो मोननै रोखोमै राननो हायो हौवाफोरनि आरो हिनजावफोरनि हिनजावफोरनियाव जोङो दख'ना मोननो हायो फास्रा एबा आलन आलना जोमबायग्रा आरो फास्रया जोमग्रा बेबायदिनो मोननो हाबावो जोङो खर'आव खावखानो थाखाय जि आरो खावखाग्रा जि आरो बर' हौवाफोरनि थाखाय गामसा आरो आरो इन्दि जिखौजोंनो जोङो गस्ला खर सुनानै गानोमोन आरो बेबायदिनो फालि खावखानो थाखाय बर' हौवाफोरनो बर' हिनजावफोरा जि फिसा फिसा दानानै होयोमोन आरो खामानि दामानि मावनायफोराव गोलोमदै गारनो एबा खर' खाव खानो थाखाय बर' आइजोफोरा दख'नाखौ मोननै रोखोमै गानबोदों गोदोनि समाव मा होनो दखना मा होनो अग्रं आरो लांगा होननानै बुङो आरो बे दखनाखौ आथिखालाव बेखौ मेख्लाबोो होननानै बुंदों आरो बे मे गुबुननो रावनिफ्राय फैनाय होमबाबो जोङो बांसिन अग्रं आरो लांगाखौनो बाहायनाय जायो लांगाखौ बांसिन बर' आइजोफोरा मिथिं दावथिं फुजा फोरबोफोराव गानो आरो ओमफ्राय अग्रंखौ बांसिन न'आव थानायफोराव गानो लांगा दख'नाखौ जेरबायायाव थेबनानै आरो जानजियाव थेबनानै गाननाय जायो अग्रंखौ खालि जेरबायावल' थेबनानै गाननाय जायो आरो थिग बेबायदिनो दखनायाव बर' आइजोफोरा गोबां गाब गानानै आगर एरनानै गानबोदों ओमफ्राय दख'नाफोरनि रोखोमखौ नायनानै जोङो गुबुन गुबुन रोखोमै नुनो मोनो जेरै दख'ना थावसि दाउथु गद' फारौ मेगन साला माथा बेफोरखौ मोननो हायो आरो दख'ना थावसि होननानै बुङोब्ला बे दख'नाया जोंनि थाखाय मोनसे गोथार खौनो होननानै बुंजागोन मानो दख'ना थावसिखौ जोङो हिनजाव गोदाननो गानहोनाय जायो हिन्जाव गोदान लायगोन बिखुनजोब फोर फिसलनि फिसाला दङब्ला दख'ना बिहामजोनि थाखाय दख'ना थावसि दानानै दोनखायोमोन आरो बेबायदिनो दख'ना थावसिखौ हिन्जाव गोदानाल' गाना मान खेराइ होनायाव दौदिनिफोरखौबो गाननाय नुनो मोनो आरो दख'ना थावसिनि गाबा गोजा जायो आरो बेनि आगराबो आगर बोरायखौ एरनाय जायो आरो थिग बेबायदिनो जोङो दाउथु गद' बेफोरबायदि दख'नाखौ मोननो हायो दाउथु गद' आगर एरनायखौ बर'फोरा मा होनो गोदोनि गोदायनिफ्रायनो समायना रमायना दख'ना एबा फास्राफोराव आगर एरनानै गानबोनाय जोमबोनायखौ नुनो मोनदों बेफोर बर'फोरनि मख'जाथाव आगरफोरानो जाबाय फारौ मेगन दं हाजो आगर दं दिंखिया आगर आगर बोराइ मखर दतमा हाजो ग दं ओमफ्राय मावजि आफा बेफोरबायदि आरो बेनि अनगायैबो मिथिंगायाव मोननाय जोंनि जेरै दाउ बिरनाय बिबार बेफोर बिलाइ फोरखौबो बर' आइजोफोरा आगर एरनानै फाससा एबा दख'नाफोराव गानबोदों आरो जोमबोदों आरो बेफोरबायदि जोम मोनायखौ नुनो मोनदों बर' आइजोफोरा दख'नानि अनगायैबो मा होनो टिबिलाव बग्रा आरो बिसिना बिसिनायाव बनो थाखाय बिसिना सादोर बेफोरबायदिबो दाबोदों आरो बर' आइजोफोरा बर' हौवाफोरनोबो मा होनो गामसा गामसा दानानै होयोमोन आरो आरो खर'आव खानो थाखाय फालि बेफोरबायदि गामसा खौ बर' आइजोफोरा मुथाम गोलाव बेफोरबायदिनो मोनै गुवार बेफोरबायदि दाबोदों आरो
आर'नाइ आर'नाइयाबो बर'फोरनि मोनसे गानग्रा जोमग्रा गोनांथार बियो बेखौ जोङो आलासि बरायनाय आरो मान बावनायफोराव